हेल' नोंथां औ नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां नोंथाङा जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा लोंग्रा बा ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओह बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर होननानै बुङोब्ला जेरैहाय नारजि अमा अनला दाउ नाफाम सब सबाय साम' बेफोरनो आरो दा जोंनि बर'फोरा मा माखासे दोरोङारि ओंख्रिनि अनगायैबो गोबां बेबायदिनो फोरबोफोरबो दं नङा होमबा नोंथा दा ओह माख माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै जेरैहाय नाफामखौ माबोरै सङो ओह बेखौहाय आं मिथिनायखौ नोंथांनो आङो फोरमायनो सानदों जेरै नाफामखौहाय जोङो देनो थाखाय जोङो सिगाङावनो मा खालामनांगोन ना नांग्रोगोन नङा होमबा बेखौ जोङो दैमानि फ्राय गुरनानै लायगोन आरो बिनिफ्राय जोङो अबेबा दैमाफ्राव हमनानै लायगोन बांसिनानो नानो मा नाफामखौहाय ना फिसाजोंसो बानायनाय जायो ना ओमफ्राय ना गिदिरनिफ्राय ना फिसाजों बांसिन सिन साबसिन जायो होननानै बुंनाय जायो दा ना गिदिरफोरखौ बानायोब्लाथ' जेरैहाय गावबागाव न' न'आवहाय बानायनाय फुख्रि बेफोरनिफ्रायबो जोङो मोननो हायो दैमायावबो लायनानै मोननो हायो नाखौहाय दा बेबायदि गोबांथार नाफोरखौहाय फोराननानै दोननायनि उनावहाय मा खालामो जोङो जेब्ला नाया मोजाङैनो रानगोन अब्ला जोङो बेखौहाय देनाय जायो आरो दा उवालाव देनाय जायो बे नाखौ देनायावहाय जोङो मा होफायो आरोबाव बेजों लोगोसे ओह हाग्रायाव मोननाय माखासे जेरै बे थास'फोरखौनो थास' गोसोम बेखौहाय जोङो होनाय जायो आरो बे थास' गोसोम सोमखौ जोङो सिगाङावनो मोजाङै बेनि बिगुरफोरखौहाय जिरनानै लागोन बेनिफ्राय जोङो बे ओह ना देनायावहाय बे थास'खौबो देफागोन आरो बेनिफ्राय ओह मोननैखौबो मोजाङै देनानै जेब्ला ओह मोजाङैहाय देजायो गेब ब्लेयो होमबा बेखौहाय मा जायो खायफा बेबायदिनो हासुुंआवबो सोनानै दोनो औवा हासुङाव आरो खायफा मा बयामफोरावहाय सोनानै दोनो आरो जों बेफोरखौहाय मोजाङै मारिथेनांगोन गो गोरायैहाय आरोना जाहाथे बार हाबनो हाया बार हाबोब्ला मा बेहाय बे थास'जों नाजों देनाया एसे गिसि जानाय जायोना बेनिखायनो बेहाय मा जायो मै -खुन बेरनो थाङ मैखुन बेरनो हागौ आरो बेनि थाखायनो मा मोजाङै गोरायैहाय मारिनांगोन आरो बेनि खोबग्रा ग्राखौहाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बे नाफामखौहाय दाइरेकहाय जाया बेखौहाय माखासे दानफोर जोङो से-नै बेफोरबायदि गो-इसेबां बेबायदि मोन दोननानैहाय से दान नै दान बेफोरनि दोननानैहाय जानाय जायो आरो दा बेखौहाय जोङो ओह ओ मा होनोमोनलाय बिदैबो जायो खायफा खायफा ओमफ्राय आरोबाव मा खायसे बांसिन बिदिनो बाथोन जायो आरो बेखौहाय सामब्राम बानलु बे पियासफोरखौहाय मो -जाङैहाय होनानै बेखौ एवनानै लागोरनानै बिनि उनाव नाफामखौबो एवनाय जायो एसे बेनि उनाव मोननैखौबो ज मोजाङै एवनानै द एस दै होनानै मोजाङै गोदौहोनानै बे दैफोरखौ रानहोनानै बेखौ बाथोन बायदि जायो आरो दा बे नाफाम ओंख्रिया मा ओ बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै ओंख्रि आरो ओमफ्राय दा बे नाफाम ओंख्रिखौ जायोबा मा ओ जोबाबो सिखारनो रोङा बेबायदि होनायलायनाय ओ थायो दं आरो होन लाय -लायो आरो ओमफ्राय दा बिनि औ। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दंबावो नोंथांनो आङो मा ओ माखासे जोंनि ओंख्रिफोर बेखौ खोन्थाबावनो सानदों जेरै सबाय साम' बेखौबो नङा होमबा नोंथां ओ साम'खौ मारै सङो होनना बुंबा जोङो साम'खौबो जोङो दैमानिफ्रायनो मोननो हायो दैमायाव जोङो लायनो नांगोन साम'खौबो। बेनिफ्राय ओ साम'खौ जोङो लाबोगोन जेरै गा गावबागाव जायगा लायो जायगा सोरनिबा जायगायाव बांसिन साम' गोलावा थायो सोरनिबा जायगायावहाय ओ बिदिनो साम लादायफोर मोननो हायो आरोबाव मा साम दाहोनाय बेबायदिबो मोनो आरो दा बेफोरखौ जोङो लायनानै मा खालामनानै लानांगोन बिनि दाखोनफोरखौ जोङो गारनानै लानांगोन सिगाङाव साम'निखौ बिनिफ्राय ओब बिनि साम'नि खिथुखौ जोङो दाननानै लानांगोन बिनिफ्राय साम'आखौहाय जोङो मोजाङै हाय मानजिनानै लानांगोन आरो दा बे मानजिनाय समाव जोङो माखासे ओ नारें लेबुनि बिदै बेफोरखौबो होनो हायो बेजोंहाय जोङो साम'आ गोजों जाजासे मोजाङै मानजि नानै लानांगोन आरो इनिफ्राय जोङो सबायखौहायबो बिदिनो ओ गाबागाव नआवनो बांसिनानो गोदोथ बांसिन फोखायोमोन नालाय दा गावबागाव बयनिबो नखराव बांसिन सबाया थाखायो दा सबायखौ जोङो हुख्रेमनानै लानांगोन बेनि उनावहाय जोङो बिनि बिगुरखौ फुनो था खाय मा उवालाव देनानै लायो आरो बेनिफाय उवालाव देनानै मोजाङैहाय जावनानै लाागोन जाहाथे मै लाफोरा ओ अनथाइ बालाफोरखौहाय जोङो बासिनानै लागोन बिनिफाय मोजाङै सु सबायखौबो जोङो सुनानै बेखौहाय रुनानै लागोन आरो दाथ' कुकार फोरावबो रुयो नाथाय आगोलावहाय मा बा बांसिन बिदिनो अरफ्रावनो थौफ्राव न बेहायनो रुनाय जायोमोन आरो दोआवहाय दा बेखौबो सबायखौबो मोजाङै रुनानै लाबाय बेनि उनावहाय साम'खौहाय जोङो एवनानै लानो नां गोन मोजाङैहाय थाव संख्रि बानलु होनानै ओ साम'खौबो गावनि दै रानजासेम मोजाङै एवनांगोन आरोबाव साम'खौ एसे मोननाय बायदि दसे सम दै होनानै बै एव हायो बेबायदि आरो ओमफाय बेनि उनावहाय जेब्ला साम'आ मोननाय मोनहां जायो होमबा जोङो बे रुनानै लाखानाय ओ स-सबाय ओंख्रिया बेखौहाय जोङो बे साम'आवहाय ओ लुसनगोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बे सबायजों साम'जों मोजाङैहाय गोदौ होगोन बेनिफ्राय बिसोर गोदौखाङोब्ला बेवहाय माखासे ओ गोदौओब्ला बेवहाय माखासे जोङो ओ दुनजियाफोर गंगार दुनजिया बे -खौहाय गारसननो हायो आरो दा बेबायदिनो जोङो ओंख्रिखौ संनाय जायो बेनि उनावहाय ओ मोजाङै संख्रि बानलु साख्रिनानै बेफोरखौ खांनानै संनाय जायो आरो बेफोरनो आरो दा नोंथाङाबो जोंनि माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नामा?
जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनसे जोंनि बर' हारिनि जोंहा हारिमुनि मोनसे जाग्रा लोंग्रा हुदा बा दोरों रोङारि ओंख्रि दङ नङा होमबा नोंं थां जेरैहाय अनला ओंख्रि सबाय साम' नोंथां होननाय बायदि अनला ओंख्रि आरो जोंहा नारजि अमा ना आरो बेबायदिनो जोंहा नाफाम बाथोन नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो बेफोरनो मखजाथाव आरो। जोंहा आङो नोंथांनो बर'नि जोंहा जि आइटेक मोननाय जोंहा अनला ओंख्रि आरो ना जि अमा ना बेखौनो आङो अनला ओंख्रिजों लोगोसे आं नारजि अमाखौबो फोरमायलांगोन नङा होमबा नोंथां। जायो जोङो जायखौ जोङो जोबोद गोथाव मोनो नारजि अमाना जोंङो आङो गिबियाव अनला ओंख्रिफोरनो फोरमायनोसै नोंथां। जोङो अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला बर'नि दोरोङारि ओंख्रि। बे ओंख्रिखौ जानोबा जोंहा खारदैनि गोनांथि जायो खारदैखौ जोङो माखासे थालिरनि बिलाइ बा बिखंफोरनि सावनाय बिनि हाथफ्लाखौ जोङो बानायनाय जायो। बेजों लोगोसे जों जोङो गुबुन रोखोमैबो बानायनो हायो बेनो जाहैबाय जोंहा सिबिं एबा बेसरनि जिगाबखौ सावनानै हाथ'फ्ला बानायनानै बेखौ जोङो दै सारस्रोनानै लादु बायदि सिथबनानै दोननाय जायो जाहाथे गोबाव सम बाहायनो हायो बेनि उनाव नांगौ जायोब्लानो जों बेखौ सिफ्रुनानै दैजों जोङो गलायनानै गोहोनानै बियो मोनसे खारै महर मोनो आरो बेबायदिनो जोङो खारदैखौ जोङो अनला ओंख्रि संनाय ना नारजि ओंख्रि संनाय सबाइ ओंख्रि संनाय बेफोराव बाहायनाय जायो। आरो बेबायदिनो जोङो जेब्ला खारदैखौ मोनस'वाबा खारदै गैया अब्ला बे समाव जोङो मा होननानै बुङो ओंख्रि-ओंख्रियाव जाजाग्रा बा जों ओंख्रियाव होनानै जाग्रा सदा जों बेफोरखौ हाथाइनिफ्राय लायनानैबो मोने जों सदाजों संनानैबो जायो दाना जोङो आ नोंथांनो अनलाजों दाउजों संनाय ओंख्रिखौनो खिथानोसै जोंहा अनलाजों दावउजों जोबोद गोथाव जायो। आरो बेखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय। जोङो गिबियाव दाउ बेदरखौ सिथारनानै लाग्रो नांगौ बेनिफ्राय जोङो बेखौ एवथ्रमनानै लानो नांगौ ओमफफ्राय बेनिफ्राय जोङो अन गुन्दै नांगौ नालाय अन गुन्दैखौबो ओरै थियारि खालामो होननानै बुंबा जोङो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनो नांगौ थोजासे बिबांनि आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानै सर' होनानै बा मोजाङै सुनानै बेखौ उवाल बा जोङो माखासे ग्रेन्डारफोरजों जोङो अन गुन्दै खालामनानै लानो हायो देनानै बा उनग्लिनानै बेनि उनाव जोङो मा होननानै बु थाव साराय जाननानै जोङो थावखौ मोजां दुंहोनांगौ बेनिफ्राय जोङो बेदरखौ एवथ्रमनो नांगौ। बेनिफ्राय जोङो बेदरखौ एवथ्रमनानै जोङो बबेबा मोनसे माबायाव जायगायाव एरख'नानै दोननांगौ बा एरननानै दोननांगौ बेनि उनाव जोङो। सामब्राम बानलुखौ थावआव मोजां एवनानै बेयाव दै होनो नांगौ। दै होनानै जोङो बेनिफ्राय बेयाव नांगौसेबां जखानि खारदैखौबो हरखानो हायो बा जोङो अन गुन्दै होखांनानैबो खारदैखौ हरनो हायो। आरो बेनिफ्रायाय ग्लब-ग्लब गोदौ होनानै जोङो अन गुन्दैखौ हरनाय जायो। अन गुन्दैखौ हरनायाव जोङो सांग्रां जानो नांगौ जेन' बेयो अन गुन्दैया जाहाथे दैजों लाद्रा जानानै बेबायदिनो फिथर जाया बा लाद्रा जाया बेनिखायनो जोङो फ्रि- फ्रि- फ्रि सिफ्रुनानै हरनाय जायो। लोगोसे खोस्लिजों एग्लिबाय थानो नांगौ आरो बेबायनो जोङो खायफाखौ नुनो मोनो दैजों जोङो गलायगोरनानै ला लानानैसो हरनाय जायो बेनि उनाव जोङो मा खालामनो हायो माखासे सम ग्लब-ग्लब गोदौ होननानै। दाउ बेदरखौ हरनो नांगौ जायखौ जों एवथ्रुमनानै दोनखानाय जादोंमोन बेनि उनाव नांगौ बिबांनि ग्लब-ग्लब गोदौ होनानै आरो बेबायदिनो नांगौ बिबांनि जब होनानै जोङो। बेयाव माखासे माबा मा होनना बुङो थोजासेबां जबहोनानै जोङो। बेयाव साखिनाय जायो मानो होननानै बुङोबा बेयाव माखासे संख्रि बानलु हरनायफ्रा नांदोंना नाङाखै बेनि थाखाय जोङो साखिनाय खान्थिखौ लानाय जायो साखिनाय होननानै बुङोबा जोङो जानाय नायनाय नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो साखिनानै बिनि सिगां जोङो साखिनायनि सिगां माखासे मस्ला हारिनि लाइफांफोर बा सामब्राम गुफुर बा जोङो माखासे हाथायनि बायनाय मस्लाफोर जोङो बेखौ हरनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो साखिनानै खांनानै जानाय जायो आरो बेनो जाबाय जोंनि बर'नि अनला ओंख्रि बियो नुनायाव बा नायनायाव जोंङो जारोम गाबनि जेब्ला जोंङो खारदैफोरा नाङा अब्ला बियो आमाव माव नुगोन आरो माने फुरगेवगेव नुगोन नंङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोंङो गुबुन गुबुन राहायैबो जानो हायो जेरैहाय अनलाजों अमा गोरानजों आंथ' अनलाजों दाउजोंखौ खिनथा खा थाबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंङो अनलाजों जोंनि बर'नि दोरोंङारि एम्फौ ना एम्फौ जाय खौ जोंङो इन्दि बिलाइ जाय फिनाय जायोजों अनलाजों एम्फौजोंबो जानो हायो जोङो जों गुबुन गुबुन मैगं-थाइगं होनानै जानो हायो जेरैहाय जोंङो अनलाजों मेवाइ अनलाजों खखलिं अनलाजों मुला अनलाजों आलु आरो बेबायदिनो अनला, खखिलिं, मुला, आलु खेबसेनोबो जोंङो संनो हायो अब्ला गोथावथार जायो। बि आरो बेबायदिनो जोंङो माखासे गुबुन गुबुन जोंनि मैगं-थाइगंफोरजों जोंङो अनला ओंख्रिखौ जानो हायो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जोंङो नारजि ओंख्रि ओंख्रियाबो जोंहा दोरोंङारि ओंख्रि आरो बेबो जोबोद मुंदांखा बेखौ संनो थाखाय जोंङो ओ जोंङो बांसिन नारजि ओंख्रिखौ अमा बेदर मेजेमजों संनाय जायो ओ होन बुंङो नारजि फाथोनिफाय मोननाय जायो जेरैहाय फाथो बिलाइ खौ जोंङो फोराननानै जोंङो बेखौ नारजि सै बाहायो थिग बेबायदिनो नारजिखौ रुग्रोनानै लानानै जोंङो बेखौ खारदैजों रुनानै ला नानै बिनि उनाव जरखौ एवथुमनानै बेखौ सम्बार होनाय बा होसनानै जों मोजां गोदौ होनानै आरो मस्ला बिफांफोरखौ हरनानै जोंङो खांनानै जानाय जायो आरो नोंथां। दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां। दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथांनिफ्राय आंङो माखासे दोरोंङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय नोंथां साबायखर थाबाय बे समाव ओ आसा खालामो नोंथांजों आरोबाव उनाव माब्लाबाफोर बेबायदिनो माखासे मोजां आयदानि सायाव सावरायनो मोनगोन
औ गोजानथों मोनथांसिम।